नोंथां
खोनादोंना नोंथां अ दा नोंथाङा ओरैनो दं नामा
आं ओरैनो' दङ
अ दा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा आंबो ओरैनो दङ नों जि आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बे आयदायाव सावरायनो हागोन
अ दा आं सावरायनो लुबैनाय आयदानि आयदायानो जाहैबाय मुलुगनि गुबुन गुबुन जिब जिउवारिफ्रा गावजों गाव बोरै सोनार लायनानै थायो दा नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जि आयदानि सायावहाय सावरायनो सानदों बे आयदाया जोंनो जोबोरैनो मिथिनो गोनां नोंगौ मुलुगाव जिब जुनार गासिबो गावजों गाव सोनारलायनानै थायो बेखौनो जोङो इक' सिस्टेम होननानै बुङो जेनेबा फुड सेेन बा वेब सेन होननानै जोङो मोनथियो जों जोंनि बे मिथिंगायारि आबहावायाव थानाय माखासे जिब जुनारफ्रा गावजों गाव सोनाराब्लानो जिब जुनारफोरा थांनानै थानायनि जेबो राहा गैया जेरै आङो माखासे एगजामपोल लानानै फोरमायनानै होनो सानदों जेरै जों मिथिगौ
एम्बु एम्बुआ माखौ जायो एम्फौ एनलाफोरखौ स' बे एम्बुखौ जायो जिबौ जिबौखौ जायो सिला बेफोरो माने बे मुलुगावहाय गासिबो जिब जुनारफोरानो गावबा गाव गावजों गाव सोनारनानै थालायो जेरै ओ माखासे जिब जुनारफ्रा गांसो जायो जेरै मै मोसौ बेफोरो गांसो जायो आरो बे गांसो जाग्रा जिब जुनारखौनो जायो लख्रा जायखौ जोङो जिब जुनार जाग्रा होननानै बुङो जोंनि सोदोबाव आरो सुबुं माहारिखौ जों मिथिगौ सुबुं माहारिया गासिबो ओ मैगं थाइगंखौबो जायो आरो बेजों लोगोसे जिब जुनारखौबो जायो थ' कार्निवरास जायखौ जों मोनथिनो मोनो। जाय जिनिसफ्रा गांसोबो जायो। बांसिनै माखासे मैगं थाइगंखौ जायो। आरो बेजों लोगोसे बे। जिब जुनारखौ जायो बेखौ जोङो खारनि बररास होननानै मिथियो। बेफोरबायदियैनो जुदि जोंनि मुलुगाव जिब जुनारफोरा गावजों गाव सोनारलायनानै थाया अब्ला मोनसेल'। जिबनि बिबाङा बांलांगोन जेरै एम्बुखौ जेबो जाग्रा गैयाब्ला बे जोंनि मुलुगाव थह एम्बुआ एम्बुनि संखयााया बुहुत बांगोन मानो होनबा एम्बुआल' खौ ज हाग्रा आरो बिनि जोबस्रांनायनि जेबो राहा लामा थानाय नङा। आरो बिनिखायनो गावजों गाव जिब जुनारफ्रा सोनारनानै थानाया जोंनि बे मुलुग संसार। सारावहाय जोबोरैनो गोनांथार नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो माबा मोनसे सोदोब। आंनो फोरमायनानै होनो हाबावगोन नामा?
औ दा नोंथाङा। मुलुगनि ओ जिउआरिफ्रा जिउ जुनारफ्रा गावजों गाव बोरै सोनारलायनानै थायो बिनि बागै जोबोद मोजां बाथ्रा बुंनानै थांबाय जोंहा नंगौ। जाहा सानफ्रोमबो जिउआव ओ आदार गैयाबा थांनानै था थानो हाया आदारखौ जों गासिबो। जिउआिफ्रानो नांगौ जायो थांनानै थानो थाखाय बेखाय जोंहा। मुलुगाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर जिब जुनार आरो जिउआारिफोर थायो। बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि आरो बायदिसिना रोखोमनि जुवारिफोर थायो जाय गावजों गाव आदारनि थाखाय सोनार लायो। मोनसे जेवारि गैयाब्लानो गुबुन मोनसेया आदारनि खमि जजों भुगिनांगौ जायो। जोंहा गिबियावनो बिफां-लाइफांफोरा ओ आदारखौ सोरजिनानै होयो बिफां लाइफांफोरखौ जोंहा सोरजिगिरि होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बिफां लाइफांफोरा जों साननि सोरां रोदानिफ्राय नि मददाव गावसिनि ओ आदारखौ। बानायनानै लानो हायो गावसोरनो बानायनानै लानो हायो ओ बिफांनो आदार बानायनायाव ओ साननि सोरां रोदाजों लोगोसे दै आरो कार्बनडाइ अक्साइड नि गोनांथि जायो दा बेखौ जोंहा ओ सोरां बिजिरखौ थानाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बे सोरां बिजिरख'नि मददावनो बिफां लाइफांफोरा गावसिनि आदारखौ गावसोरनो बानायानानै लानो हायो। दा बिफांफोराथ' गावसिनि आदारखौ गावसोरनो बानायनानै लानो हायो नाथाय। गुबुन गुबुन जिउआारिफ्रा जोंहा गुबुन जिवारिनि सायाव सोनारनो गोनां जायो आदारखौ बानायना लानो थाखाय। गुबुन जुुनारफोरा बिफां बायदि गावसोरनि आदारखौ गावसोरनो बानायना लानो हाया जेरै जोंहा गांसो जाग्रा जुनारफोर एबा बिफां लाइफां जाग्रा जुनारफोर दं। जायफ्रा बिफांफोरखौ जानानै बिफांफोरनिफ्राय आदार बुथुमनानै लानो हायो जोंहा गांसो जाग्रा जुनारफोर राव दं मोसौ। ओ मैसो बोरमा ओ जिराफ ओ मैदेर आरो गुबुन गुबुन ओ जिब जुनारफोर दंबावो जायफ्रा जों ओ बिफांखौ। जानानै बिफांनिफ्राय मोननाय फुस्थायुफोरखौ बुथुमनानै लानानै गावसिनि ओ थांनानै थानायनि राहाखौ खालामनानै लायो ओ बेजों लोगोसे माखासे जिब जुनारफोरबो दं जायफ्रा ओ गांसो जानानै ओ बोलो लानो हाया बोलोखौ जगार खालामनानै लानो हाया बेनि थाखायनो बिसोरो गुबुन जिब जुनारफोरखौनो आदार मोननो थाखाय जानो गोनां जायो बे गुबुन जिउआरि जिब जुनारफोरखौ खौ जाग्रा ओ जिब जुनारफोरनि बिन्थियानो जाहैदों ओ एम्बु ओ मो-मोसा लख्रा ओ आरो गुबुन गुबुन जिब जुनार जिब जुनारफोर दंबावो जायफ्रा ओ गुबुन जिबफोरखौ जानानै गावसिनि ओ आदारखौ सुफुंनानै लायो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे जिब जुनारफोरबो दं जाय गासैबो रोखोमनि ओ ए जिवारिफोरखौ जानो हायो ओ बिफां लाइफां गांसोफोरखौबो जानो हायो आरो गुबुन जिबफोरखौबो जानानै गावसोरनि नांगौ आदारखौ सुफुंनानै लानो हायो ओ बेफोर जिवारिफोरखौ गासैबो जाग्रा होननानै बुंनाय जायो बिनि बिदिन्थि महरै जोंहा दङ मानसि दुमसि एम्बु दं एम्बुआबो गासैबो ओ रोखोमनि ओ गांसो ओ आरो ओ बेदर गुबुन जिवारिफोरनि बेदरखौ जानानै थांनानै थानो हायो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन ओ नाफोरबो दं जायफोरा नाफोराबो ओ बे ओ थाखोआव गोलैयो दानिया जोंहा माखासे जिब जुनारफोर दं जायफ्रा ओ जिब जुनारफोरा थैनानै थांनायनि उनाव बेफोरनि गोथै सह'खौ ओ हासार महराव सोलायजोबफिनो ओ बेफोरखौ फेसेवनानै बे जिब जुनारफोरा ओ फोरनि बिदिन्थियानो जाहैबाय बेक्टेरिया ओ आरो गुबुन गुबुन फिसा फिसा जुवारिफोर दं जाय फोरखौ जों मेगनजों लुनो थाङा बिसोरो ओ सेवनानै फेसवनानै ओ जिब जुनारफोरनि गोथै सहफोरखौ हायावनो हासार महरै सोलायहफिनो बे गासैबो जाथाया ओ जोंहा मोनसे आदार जुनजनि मुंनि मोनसे ओ आदारनज्रि मोनसे आदबनि सायाव सोनारनानै जायो आदार जिन्जनि सायाव सोनारनानैसो जोंहा जोंनि आबहावायाव ओ बोलो एबा आदार ओ इनारजिखौ जों फथां फोथांनानै लाखिनो हायो जोंहा गासिबो जुनारफ्रानो गावबा गावनि सायाव खोननानै थानांगौ जायो मोनसे जुनारनि अनजिमाया खमायलाङोबा गुबुन जुनार जिउआारिफोराबो ओ गावसिनि नांगौसे गोबां आदारखौ मोननो थाखाय ओ खस्थ' जायो बेखायनो जोंहा गासिबो जिउआरिफ्रानो आबहावायाव थानो गोनां जायो बेजों लोगोसे जोंहा आरो माखासे ओ ओ आदार जिन्जि बेनि अनगायै फुड ओ वेबबो दं जाय आदार जिन्जिनिफ्राय ओ साबसिन होननानै बुंजायो आदार जिन्ज्रियाव मोनसे जुनारा गोमालांबानो जोंहा मासे जुनारा गुबुन आदारनि खमै जायो नाथाय फुड अवेबाव जोंहा मासे जुनारा गोमालांबाबो आरो मासे जुनारा आदारनि खमि जों भुगिनाङा मानो बियो मानो होनोबा बियो गुबुन आरो जुनारनि सायावबो आदारनि थाखाय सोनारनो हायो बेखौनो बुंनानै आं नोंथांखौनो आरो बिनि सायाव माखासे बाथ्रा सोदेरोबा नोो खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा जि खोथाखौ फोरमायलांबाय जिथु खोथाखौ गुवारैनो बिजिरनानै होलांबाय बे खोथाया जोबोरैनो सैथो आरो जोंनो थांनानै थानायाव मिथिनानै लानो थाखाय जोबोरैनो गोनांथि नोंथां बुंलांनाय माखासे सोदोबथि आरो सोदोबफोरखौ आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरोबाव आं बुंनो सानो बिफां लाइफां नोंथाङा जे बुंलांबाय बिफां लाइफाङा गावनि आदारखौ गावनो बानायनानै लानो हायो मानो होनोब्ला जों मोनथिगौ बिफां लाइफांनि बिलाइआ मानि थाखाय गोथां ज बिफां लाइफांनि बिलइायाव क्लर'फिल होननाय मोनसे जिनिस थायो जायनि जाउनाव बिसोरो साननि सोरां रोदाखौहाय एबजर्ब खालामनानै आरो बेजों लोगोसे बिसोरो रोदानिफ्रायहाय हा सिंनिफ्रायहाय दैफोरखौ जेसेबांखिनि नांगौ बेफोरखौहाय बोनानै लाबोयो आरो साननि सोरांनि रोजजोंों बिसोरो गावनि जाग्रा आदारखौ गावनो बानायनानै लायो बिनि थाखायनो जों मिथिगौ बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा गोथां आरो जेब्ला बिफां लाइफाङा नि बिलाइया रानलाङो गोमो खालार एबा बायदि खालारनि जालाङो अब्ला बिसोरो गावसिनि जाग्रा आदारखौ बे बिलाइआ बानायनानै लानो हाया आरो बिफां लाइफाङा आरोबाव आलादा बिलाइनि जोनोम सोमजियो जों बेखौ मोनथि बेफोरबायदिनो जेरै सुबुं हारियाबो सुबुंनो जोंनि थाखाय नांगौ अक्सिजेन बे अक्सिजेनखौ जोङो माने फ्राय मानो होनोब्ला बिफां लाइफांनि जे बिलाइनिफ्राय ओंखारनाय अक्सिजेन बिफाङा अक्सिजेनखौ हगारो आरो कार्बन डाइ अक्साइड खौहाय गावनि आदार महरै थांनानै थानायावहाय हेफाजाब होयो आरो बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन हगारनायखौ जों सुबुं माहारिया बोनानै लायो मानो होनोब्ला जोङो सुबुं मारिनो थांनानै थानायनि थाखाय अक्सिजेननि जोबोरैनो गोनांथि अक्सिजेन गैयाबा जों थांनानै थानो हाया बेबायदियैनो जिब जुनार फोर नोंथाङा जे खोथाखौ बुंलांबाय आरो जे आयदानि सायाव जों सावरायगासिनो दङ बे आयदायाव बेफोरनो जोबोरैनो ओंथि गोनां आरो ओंथि गोनां फोरमायथि मानो होनोब्ला जों मिथिगौ जेरै मासे जुनारा मा सासे जुनारनि सायाव जेरै गावजों गाव सोनार लायो बेबायदिनो जोङो थांनानै थानायावबो जानाय आदारनि थाखायल' नङा जोंनि थांनानै थानो थाखाय नांगौनि अक्सिजेननि गोनांथि जायखौ जोङो हां लानायाव बाहायो आरो बिफां लाइफाङा जायखौ हां लानायाव बाहायो बेफोरो जोंनि सुबुं माहारिनि हगारनाय उम कारमरे डक्टाइट गेसनि थाखाय गेसनि जोबोद गोनांथि। बिनिखायनो जोङो जिब जुनारखौल' नङा ओ जोंनि जि जिब जुनारजों लोगोसे जोंनि बे मुलुगनां संसाराव थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार माखासे ओ फिसा फिसौ बिफां लाइफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगौ मानो होनोब्ला बिसोरो गावजों गाव गावबा गावनो सोनारलायनानै थांनानै थानो हायो। बिजों लोगोसे नोंथाङा जे बुंदों नोंगौ आ जे आदानि सायाव फुट वेफनि सायाव जोबोरैनो गुवारैनो फोरमायथि होलांबाय। गांसो जाग्रा आरो बेदर जाग्रा बिसोरो गावजों गाव माब बोरै सोनारलायो बेबादियैनो जोङो दैयावबो नुनो मोनो। दैयावबो बेफोरबायदिनो दङ जेरै जोङो मोनथिगौ जुग फ्लांथन आरो फायथ' फ्लांथन जायखौ माखासे नाया
जानानै थांनानै थानो हायो। आरो ओ बि नाखौनो माखासे ओजा